औ औ नोंथां।
अ नोंथाङा खोन औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आंबो खोनादों नोंथां।
अ माने आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने नैबे समाव आङो। नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ।
दा बे जि सावरायनो गोनां आयदा बेनो जाहैबाय माने औवाजों जि बानायनाय। मुवा बेसादफोर बेनि बागै आं सावरायनो नागिरदों। मोन आरो बा औवाजों। जोङो मा मा मुवा बेसाद बानायनो हायो बा औवाखौ। गोदोनिफ्राय मा मा खामानियाव बाहायबोगासिनो दं आरो हौवाखौ बाहायनाया जोंनि जि मोनसे गोग्गो आबहावानि थाखाय। बेसेबां गोनां। दा बेफोरखौ लानानैनो आङो सावरायनो नागिरदोंमोन दा आं गिबियावनो। नोंथांखौनो बुंनो होग्रोबाय आङो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे।
औ औवानि बाहायनाय। खोनादों ना नोंथाङा औ औ। औ औ दा बिदिब्ला आङो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो। लाबाय।
औ नोंथां।
औवा औवाखौ जोङो। गोबांथार खामानियावनो।
औ
ओ‌ समाज संसार जानायाव जों बाहायबोदों दा औवाखौ जोङो मा मायाव बाहायबोदों होनना बुङोब्ला जों बाहागो राननो हायो जेरैहाय आबाद मावनाय बिथिंआव
औ
ना हमनाय बिथिंआव
औ
बिदिनो न'खरनि बाहायनाय बिथिंआव नङा होमबा नोंथां बात गुबुन गुबुन खामानिआव जेरैहाय जोङो ओ जोंनि हाबा
औ
थैनाय ओ गथ' जोनोम होनाय बेफोर गासैबो खामानिआवनो फ्राय जों औवाखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों ओह दायो ओ आबाद मावनायाव जों औवानि मा मा मुवाफोर बानायनाय जायो बा औवाखौ जों माबोरै बाहायो आं बिनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नोंथां औ दायो जोंओ दुब्लि फोथाराव ओ आबाद मावनायाव जोंनो गोबांथार मुवाफोरखौ नांगौ जायो दा बे मुवाफोरखौ जोङो जोंनि मिथिंगानिआव मोननाय बा जोंनि खाथिआवनो मोननो हानाय बाहायथावना बे बाहायथावना औवा खौ जों मोनदांदोंमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बे गोदो गोदायनि बेखायनो जों बे जायखौ जों खाथियावनो मोननो हादोंमोन बा मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हादों बे औवाखौ जों बाहायबोदों हो जेरैहाय आबाद फोथाराव औवाखौ बाहायबोब्ला जों बाहायनायखौ जों जेरै नुनो मोनो ओ मै मैनि खोथाखौ जों रायखांनांगोन लोगोसे मैजों जोङो होफानाय दांखुर फोर औवाजों बानायनाय लोगोसे ओ माइ रोगानो थाखाय जोङो ओ‌ घुलाबारि बानायनाय जायो बेखौबो औवानिफ्रायनो बानायो हो बिदिनो माइ खायनो थाखाय हुकेन जाय हुकेन माइखौ जों खायनाय जायो बेखौ जों औवाजों बानायो हो बेजों लोगोसे जोङो हाथर बुख्रुबनो थाखाय जेरावहाय जोङो बाहायो बेबो औवानिफ्रायनो बाहायजानाय बिदिनो ओ आरो गुबुन गुबुन दंबावो नङा होमबा नोंथां आबादनि बिथिंआव बाहायनायाव लोगोसे खादा बा दुख्लि बेफोरखौबो जोङो ओ आबाद बिथिंआव बाहायो आरो बेफोर बेसादफोरखौ औवानिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां दा बेबायदिनो ओ ना गुरनाय बिथिंआवबो जोङो मा नुनो मोनो गोबांथार औवानिफ्राय बानायनाय आइजें आइलाफोरखौ जों नुनो मोनो एबा बाहाय बाहायबोदों जेरै जेखाइनि खोथाखौनो बुं जेंगाइनि खोथाखौनो बुं ओ फल'नि खोथाखौनो बुं जेखा ओह खबायनि खोथाखौनो बुं ओ सेन ख'खा खाखि बेफोर गासैखौबो जोङो औवानिफानो बाहायबोदों आरो ओ बेखौ जोङो दिनैसिम माने बाहायबोबाय दङ आरो दा
औ
आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय नोंथांनो आरो दंबावो जेरै आं दानि रायखांबाय न'खरनि ओ‌ खामानि मावनायाव बाहायनाया जों नख न'खरावबो गोबांथार माने ओ बाहायनाय मुवाफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायदों जेरैहाय जोङो ओ माइ जावनो थाखाय संग्राय बाहायो जायखौ जोङो ओ दालाबो बुङो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ माइ सालिनो बा माइरं सालिनो ओ सान्द्रि बिदिनो ओ माइखौ सालिनो थाखाय जेरावहाय जोङो माइखौ नाखाङोब्ला बै जिगाबखौ गार नानै जिखिनि गुग्लाफोर थायो बेखौ सालिनो थाखाय जोङो ओ सान्देङा बाहायो बा बेसर सालिनि थाखाय जों सान्देङा बाहायो दा बेबायदि आरो लोगोसे मैगं थाइगं दोननो थाखाय जोङो ओ खिरखा फिसा आ जेरावहाय जोङो आबैदांगि होननानैबो बुङो बेफोरबायदि माखासे खासे ओ मुवाफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बाहायबोदोंमोन आरो नों दा बेखिनि खोथाखौ आङो नोंथांनो बुंबाय लोगोसे दोंबावो दा बैखिनि खोथाखौ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन आरो नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राफोर बुंबोबाय दा आंबो बेजोंनो ओ सन्देरनानै फंनैसोल' बाथ्रा आङो बुंनो नागिरदों जेनेबा औवा होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा जोंनि गासै सुबुं समाजानो जि मोनसे समाज जाबोनाय बे समाज जाबोनायाव औवाखौ गारनानै ओ समाजखौ जानो हायो होनोब्ला बाराद्राय बुंद्रायनाय जानाय नङा माने औवाया जोंनि समाज जानायनि मोनसे गोनांथार बाहागो महरै ओ जायगा लाबोबाय थादों ओ ओरैनोथ' बांसिन जोंनि गामि ओनसोलफोराव बे औवानि बाहायनाया बांसिन जायो नाथाय बेखौ जे मोनसे गिदिर गिदिर नोगोर ओनसोलफोराव जों औवानि बाहायनायखौ बारा बेबायदिहाय नुनो मोना जोबोद खम नुनो मोनो दा जियानो जा दोला जोंनि जि मोनसे गामि ओनसोल बे गामि ओनसोलनि बाथ्राखौनो बुंगोन आङो दा औवा होनोब्लाथ' औवाया बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां जेरै ओरै माखाल औवा थाबाय बिजलि औवा थाबाय बेबायदिनो बुर खा औवा थाबाय ओ भेन्दा माखाल थाबाय जायगा लाना जायगा बेबादिनो औवाफोर खौबो गुबुन गुबुन मुं होनो आरो आं नैबे समाव जोंनिथिं मा होनो बेखौल' आं बुंबाय आरो दा बेबायदिनो औवा लायै औवा जि मोनसे बाहायनाय बे बाहायनायाबो बेलेग बेलेग जेरै जोङो बिजलि औवाफोरखौ आ औवा थेरे होनो नङा होमबा औवा थेरे बे औवा थेरेफोरखौ जोङो खुन्थियाफोर बानायनो बाहायनो हाया मानोना बेफोरो जोबोर फिसा जायो नालाय जों बेफोरखौ बेबायदिनो मा खासे जेंसिफोर बानायनाय बा बिबादिनो खाथिफोर ओ जिरनाय बा बेबायदिनो जोङो जि मोनसे ना हमनाय ना हमनायावबो जों बोरसि दान्दा महरैबो बे औवा थेरेखौ जों बाहायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जे औवा माखाल औवा माखालफोरखौ जों बेबायदिनो बाराद्राय लिरथाय गैयि लिरथाय गैयै बैसांफोर बानायनायाव जों बेखौ खुन्था महरै बाहायनो हायो आरो बेबायदिनो जों बेफोरखौ खामि बानायनाय बेरा दुमनाय बेफोरावबो जों बाहायनो हायो आरो आरो बुरखा औवाफोरखौबो बेबायदिनो खुन्थिया बानायनाय जायो आरो नैबे समाव जों बे खौबो बुंनांगोन जि मोनसे औवा औवानि जि मोनसे गाजा जायखौ बुङो औवा मेवाइ औमा मैवाइखौबो जोङो ओंख्रि जायो आरो बिदिनो अनला ओंख्रि फोरजोंबो जायो आरो खायसेया आसार बानायनानैबो जायो दा बे थाबाय आरो दहायनो नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो औवाखौ बेबायदिनो गोबांथार खामानियाव बाहायो ना हमनाय आबाद मावनाय बेबायदिनो बायदिसिना बानायनायाव बाहायो नोंथाङानो बुंबोखाबाय थारैनो नंगौ आरो नैबे समाव आं नैबेखौसो बुंगोन जेनेबा औवाया जोंनि जि मोनसे मोजांबो जोंनि थाखाय मानो होनोब्ला औवाया औवा जों बानायनाय जिनिसफोरा बायोब्लाबो गोजाम जायोब्लाबो बे माने हाजों गोरोबलाङो आरो लासैनो ओ माने सेवलाङो नाथाय जे मोनसे प्लास्टिक जों बानायनाय जि मोनसे सेयारफोर आरांगाफोर बा मुवा बेसादफोरा थाबैनो माने हाजों गोरोबनानै सेवनानै थाङा बेनिखायनो जोङो बे औवाया जोंनि मोनसे इक फ्रेन्डलि मोनसे मुवा होननानै बुंनांगोन आरो जों बेनिखायनो औवा जों बानायनायखौ जोङो बाहायनांगौ आरो नैबे समाव बे बाथ्राखौबो आं बुंनो नागिरदों जेनेबा जि जों मिथिखायो जोंनि गामि ओनसोलफोराव न' जि न' बे न'खौ जोङो औवानि खामि हेबनानैसो जोङो बे मोनसे बेरा बे बेराखौ होनाय जायो आरो बेरानि सायाव बे बिदिनो जोङो गोबोरखिजों हाब्रुजों गलायनानै लिरनानैसो जोङो बेहाय थायो आरो जों न' हिसाबै बाहायो आरो मोनसे बाथ्राबाव जेनेबा जायखिजाया आबाद मावोब्ला आबादखौ जोङो जिब जुनारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेबायदिनो जोङो औवा माखालफोरखौबो जोङो बेबायदिनो बिदिनो खामि खामि जिरनानै जों बेबायदिनो माने सोरिगिदिं बेरा महरैबो होनो हायो आरो जों आरो मोनसे बाथ्राबाव जेनेबा जि मोनसे औवा औवाखौ जों नैबे खामानियाव बाहायनो हायो जेरै मानलाग्रा आबादफोर जेरै पथल जोगोनार जिंखा थाइबें ओ बेफोरफोरखौ जोङो मानला होनो थाखायबो जोङो औवाजों जोङो बैसां महरै बानायनो हायो आरो नङा होमा नोंथां आरो मोनसे माबाबाव बाथ्राबाव जेनेबा आवगोल समावथ बेबायदि आथिखालाव जेरैबायदि जोङो गुनाफोर बाहायो दिरुंफोर बाहायो जों बेबायदि बाराद्राय दिरुं गुना बाहायनाय नुवामोन गोदोनि समाव गोदो माने बै औवाखौनो माने मोनसे थेवोल होनो नङा होमबा थेवल जिरनानै बेबायदिनो बेराफोर खाफ्रानाय आरो बेबायदिनो बै खोथियाफोर जोङो फुयोब्ला खोथिया खानाय बा बेबायदिनो जोङो मा होनो ओ इदिनो खासि हाग्राफोर अ माइदांग्रि खानाय खासि हाग्राफोर खानाय बेफोरखौ टेबोलखो बाहायोमोन आरो नों
बाहायनाय जायो
दा बेबायदिनो गोबांथार खामानियाव बाहायो आरो औवाखौ जोङो माखासे फोरा औवानि मुवा बेसाद बानायनानैनो गावनि जिउ राहा लानायखौ खुंनायखौबो जों नुदों औवाजों बानायनाय बेदिदिनो जेखाइ खबायाइ दाला सान्द्रि खायसे सुबुंफोरा बेबायदिनो बानायनानै बाजार बाजार हाथायफोराव फाननो लाङो आरो बेजों रां खामायनानै बिसोरो गावसिनि न' रखौ सुबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथाङा होमबा ओ जियानो जा नोंथां नैबे समाव जोंहा समाबो जाबाय नालाय जोङो दोन्थनांसिगोन नोंथां आ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय